औ खोनादोंना नोंथाङा
नोंथां
औ नोंथाङा दासान्नै मा खालामगासिनो दङ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ दा नोंथां आं दा नोंथांनो नोंथांजों लोगो से आबाद फोथार एबा आबादखौ माबादि मावनाय जायो बेनि बागै एसे सावरायनो लादों नोंथाङा ओ खोनासंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां खोनासंनो हागोन थारैनो
उम नोंथांनिसिम फोरमायनो सानबाय दा आबाद फोथार एबा आबाद मावनायनि खान्थि थि नङा होनबा
औ औ
आ बर'फोरनि आबाद मावनायनि खानथिनि बागैनो आं एसे फोरमायना लानोसै नोंथांनो
औ नोंथाङा फोरमाय फोरमायनो हागोन
दा बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
बर'फोरनि आबादारिया हारिमुवारि रांखानथियारि बिथिंजों एंगारलायनो हायै मोनसे सोमोनदो दङ नोंथां खोनादोंना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आबादखौनो बर' फोरा गावबा गावनि जिउखौ सालायलांनायनि गुबै राहा होननानै सानना लानाय जायो बेनि खायनो बर'फोरा आबाद मावनाय समाव बायदि बायदि खानथि बा खालामनाय जायो नोंथां। खोनादों ना?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
थिग बेबादिनो बर'फोरनि आबाद खानथिफोरा गोबां रोखोमनि दोङो। जेरै हादान सि फायनाय दङ। खोनादों ना नोंथां? औ हालेवजेननाय एबा हाल जुरि जेननाय दङ। जेरै गसा लानाय दङ। नांगोल जांख्रा दङ बाख्रि लानाय दङ माइ नायहैनाय दङ माइनाव लायनाय दङ थिग बेबायदि बायदि आरो लोगोसेनो दंबावो ओंखाम गोरलै जानाय।
औ नंगौ।
औ थिक बेबादिनो दा जोंनि ओनसोल एबा हालामाव जों नुनो मोनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' ओ सुबुंफोरखौ जों आबाद मावनानै जाबोगासिनो नुनायखौ खौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा उम बो आबाद मावनानै जानानै सोलिबोनायखौ
औ औ जों जों गोबारैनो नुयो दाबायदि समावबो औ
औ औ थिग बेबादिनो आगोलनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि गेजेराव जों
औ जों गोबां फारागथि मोनो औ नंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो।
थिग बेबादिनो आगोल जोङो मोसौ एबा मोसौ हालिजों जों आबाद हालेवनानै आबाद मावनाय एबा माइ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? औ दा औ औ औ आथि खाल जों नुनो मो नो। जेरै दोरोङारि मेसिन जेरै ट्रेक्टर बायदि बायदि मेसिनारिफोरजों होन हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों दा आथिख सा लुनो मोनो
अ आथिखालाव बांसि नो मोनो नोंथां औ नंगौ औ।
थिग बेबादिनो जों दा नुनो मोनो आगोल जों मु जिब जुनारनिफ्राय जेरैहाय जिबियारि हासार जिब जुनारिफाय खि दैबायदि बाय दि खानस्रि जिब जिल्लानिफ्राय मोननाय जिबियारि हासारखौ जों आबाद फोथाराव बाहायनाय खौ नुनो मोनोमोन नङा होनबा नोंथां दा जों दा सानदै नु नो मानो। रासायनिक हासार बाहायनाय जेरैहाय केमिक खेल जेरै इउरिया पटासियाम बायदि बायदि रोखोमनि जों हासार बाहायनायखौ जों आबाद फोथाराव नुनो मोनो नङा होमबा। बेबादिनो जा आबाद फोथार होनोब्लाथ जों गिबि गिबियावनो माइ आबाद खौनो जों बांसिनै मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद खौनो ओ बांसिन मावनाय जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो माइ आबाद मावनो ब्ला जोङो गिबि गिबियावनो ओ बि बास ना लाग्रोनांगौ जायो नङा होमबा खोनादों ना नोंथां मा माइज्लि बखौ जोङो आबाद गायोब्ला साबसिन हामसिन जागोन बेबादि साननानै जों माइ लि बासिनांगौ जायो थिग बेबादिनो माइ जिखौ बासि खांनायनि उनाव जोङो ओ माइज्लिखौ सान थाम एबा सानब्रै जों दैयाव सोमनानै दोननाय जायो नङा होनबा नोंथां थिग बेबादिनो सोमना दोननायनि उनाव जों सानथाम आरोबाव बे माइजलिखौ दैनिफ्राय बो होनानै बोरियाव दोननाय जायो नङा होमबा बेनि उनाव जोङो बे माइस्लिखौ आबाद ओ फोथाराव लांनानै खोथिया महरै जों फोनाय जायो नङा होमबा जा जों खोथिया फोनाय बे खोथियाया लावोब्ला एबा गायनो सम जानायसिम जोङो दोननानै बेखौ गायनो सम जायोब्ला जों फुनानै बेखौ माइ महरै गायनाय
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबादिनो गायनाय जायो गायनाय खौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा जोंनि ओनसोल एबा हालामाव गोबां रोखोमनि जों माइखौ नु नुनो मोनो जेरैहाय माइब्रा आसु जोसा रनजित नङा होनोमबा फुल बायदि बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिक बेबादिनो दा नों नोंथांनिफ्रायबो आं एसे आबाद मावनायनि खान्थिनि सायाव एसे मिथिनो लुबैदों
औ हागोन नोंथां ओ दा नोंथां बिथाङा बुंलांबाय ओ दानि बावैसो ओ दा जोंना ओ गोदोनि बायदि माने दा एकदम पियर नं माने मोजां नंला गोदोनि आरो दानि बहुद फाराग जाबाय गोदो जोङो ओ आ मोसौनि खि बेजोंनो जोङो मोसौनि खि गोबोरखि होनो बेखौ बेजोंनो जोङो हासार हिसाबै जों बेखौ बाहायनानै जोङो मैगं थाइगंखौ गायोमोन दाना ओ बांसिनानो जोंना हासार जाफै हासार जाबाय बांसिनानो
औ औ नंगौ
खौ जोङो नुनो मोनो गोदो आरो दानि फारागा बेनो दा जोङो माइखौ गायोब्ला जोङो ओ गायनायाव जोङो ओ गिबियावनोथ' जोङो खोथियाखौ फोग्रोबाय खोथिया फोखांनायनि उनाव जोङो बिखौ गोबाव सम समसिम दोननानै बियो ओ एसे देरोब्ला बिखौ जोङो फुनानै ओ‌ गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो बेखौ हालेवनानै मोसौ एबा ओ जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव जों बेखौ औ गायस्लायनानै जों बियो ओ दा ओ ओ ओ खेबसे थियैनो जोङो बेखौ माइनि थाखाय गायनाय जाखायो आरो। बिनि उनाव जोङो गोबाव सम गोबाव समसिम थानानै जोङो बेखौ देरोब्ला जोङो बेखौ हानानै हानानै जोङो बेखौ ओ ओ माइ बानायनाय जायो। बेखौ जोङो ओ मारा होनाय होननाय बुंनाय जायो। बेखौ मारा नानायबो बुङो ओ मारा नानाय जायो जोङो। औ दा ओम मारा नाखांनायनि उनाव जोंना बियो ओ माइ जाबाय माइनिफ्रायथ माइरं जाबाय। बै समावबो जोंना मारा नानाय समा दानाथ ओ औ सोलायजोबबाय बि बिसोरो ओ मेसिन जाजोब बाय। गोदोनि समाव ओ गोदोनि समाव जोंना ओ मोसौजोंनो बेखौबो मोसौजोंनो जोङो मारा नायोमोन। ओ बेफोर बायदि आरो बेफोरनो गोदो आरो दानि फाराग। ओ बेनोसै दा आरो जोंना बेसर आबाद गायो आलु आबाद गायो बेसरा जोंना ओ बेसर गायनाया जोंना ओ थाव थाव गुबै बिखौ जोङो जायो। बियो जोंना बियो जायो बेसरनिफ्राय। ओमफ्राय बेसर गायनायाबो बेबाय बिदिनो बेसरनि बेगरखौ जोङो हालेव हालेवनानै हालेवनायनि उनाव जों बेखौ सार ना होनाय जायो आरो बिनि उनाव बिखौबो जोङो फुनानै ओ एबा हानिफ्राय जोङो बख'नानै जोङो बेखौ मारा लानाय जायो बेबायदिनो बेबो ओ थाव गुबैनि नि थाखाय बियो बेसर बिफाङा बिफां एबा आबादा जोंना जायो आरो
औ औ थारै
बेबायदिनो आलु आलु आबादाबोथ' जोंना बर'फोरा बिराद गायो आलु पटल ओ कक्रेल गोखै, गोखा कक्रेल बेखौ जोङो ओ बर' फोरखौ बिराद गायनाय नुनो मोनो दा जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना गिबियावनो ओ ओ काक्रेल ओ जिखौ जोङो ओ ओ ओंखाम काक्रेल होनना बुंनाय जायो
नंगौ नंगौ नंगौ
खौ जोङो गायनो थाखाय जोङो बेयाव ओ गिबियावनो बिनि थाखाय जोङो ओ बिनि थाखाय ओ बैसां बैसा आं बानायनांगोन जों औवाजों खुन्था गायनानै जों बेखौ ओ जाहाथे बिनि ओ बिलाइफोरा एबा दालइफोरा मानला लांनो हानाय बायदि ओ फिथाइफोरा बुरजा थायनाय बायदि मानला लांनानै थायनाय बायदि जों बिनि थाखाय ओ काख्रेलनि थाखाय जोङो ओ बेखौ होनाय जायो आरो ओ भखथ खाख्रेल पटल बेफोरथ' ओ गासैबो मानलाग्रा बि माबायानो आबादानो बिनि थाखाय बिफोराव गासिबो एखे खौनो बाहायनाय जायो दा जोंना बिफोरावबो हासार होननानै बुङोब्ला जोंना हासारा ओ दानाथ' गोबोरखौ गोबोर मोसौनि खिखौ जोंना बारा होनायखौ नुनो मोनला ओ गोदोनि बायदि दाना जोंना एकदम हासार जाजोब्बाय
औ नोंगौ
नोंगौ बिदिनो आरो जोंना दा आलु होननानै बुङोब्ला आलु गायनायाबो जोंना बि बिदिनो आलुखौ ओ आलुखौ बिदान एबा ओ उनाव गायनो थाखाय जोङो दोननायखौ जोङो बेखौ हाखौ हालेवनानै जोङो बेखौ आलुखौ ओ आलि आलि एबा लारियै जोङो बिखौ फबनानै दोननाय जायो बेनि उनाव बियो ओ सिङाव ओ जोङो फबनानै ओ बुरखांनाय जायो आरो बेदर थाङोब्ला
नोंगौ औ औ
थां जोंना ओ टाइमाबो जासिगोनानो
औ जासि गोन दा नोंथांमोननिजों ओरैनो नों नोंथांमोननि ओनसोल एबा हालामाव मा मा आबाद मावनायखो बांसिनै नुनो मोनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
अ' जोंनाथ' ओ गिबियावनो जोंना माइआ जाहैबाय माइ आबादखौ जोंना बर'फोरा जोंनि हालामाव बिराद गायनाय नुनो मोनो आरो नैथियाव जोंना ओ पटल ओ काक्रेल ओ ओंखाम का क्रेल बि खौ ओ बिराद गायनाय नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंना बेसर बेसर आबादखौबो जोंना बिरादै मावनाय जायो आरो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बिफां ओ जेरै गय बिफां बेफोरखौबो होनना होनफानो गोनां जायो आरो मानो होनोब्ला जोंना बेयावबो जोंहा बिराद मुलाम्फा दङ गय बिफांखौ ओ जुदि गायनानै लानो हायोब्ला बेयावबो जोंना बेखौबो बर'फोरा बिरादैनो गोबाङैनो गायनो जायो आरो ए
औ दा दे होमबा नोंथां आंना दा समाबो जाबाय नङा होमबा औ औ औ नोंथांजों सावरायनानै गोबां औ औ गोजोनथों